औ नोंथां खोनादों औ।
औ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं दा जोंनि बर'नि न'खर बे बागैनो एसे सावरायनो सानदोंमोन
मानि बा गै?
जोंनि बर'नि न'खर खुंनायनि
औ।
औ जोंनि बर'नि न'खर खुंनाय राहा फोरनि बागैनो सावरायनोसै?
औ।
जोंनि नखर खुंनाय राहा होनोब्लाथ' जोंहा गोबां राहा दङ नङा होमब्ला?
औ औ दङ औ औ
जेरै आबाद मावनाय
औ।
सोरबाबा दाउ अमा फिसिनाय सोरबाबा जेरै फुख्रि मावनाय बा कम्पानि मावहैनाय थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ' नङा होमबा
औ नंगौ अ दङ'।
थिग बेबायदिनो जोङो गिबियावनो आबाद मावनायनि सायावनो फरायनोसै नामा?
औ जायो।
औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि आबाद मावनायनि बागैयै फोरमायना होदो
औ जोंनाथ' आबाद मावनाय होनोबाथ' जोंनिथिं माने गुबुन गुबुन माने बोथोर लानानै गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जोङो मोननो हायो माने
मोनसेल' नङा आरो जोंनाथ' गोरान आबादबो मावो आरो बिदिनो दै -ज्लां बोथोरावथ' जोङो गेसि आबादखौनो मावनाय जायो माइ आबाद -खौ मावनाय जायो ओमफ्रायहायो बिदिनो जोंना गोबां रोखोमनि माने आबादफोरखौ मावो आरोना बेनि गेजेरजों जोङो आबाद मावनानैहाय माखासेखौ जोङो जेन'बा मैगं थाइगं -गंनि आबादबो मावनो हायो आरो बिदिनो जानाय -लोंनायनि जेरै माइ आबाद बेफोरनि सोमोन्दै माने बेफोरखौ मावनो हायो आरोना ओरैनो नायोबाथ' मोननैहाय जुदि गुबै आबाद होननानै बुङोबा जोङो माइखौनो बुंनो हायो। माने जोङो बे माइखौनो माने मावनानै जोङो माइनि -निफ्रायनो जोङो माइरं दिहुननानै बेनिफ्राय बेखौनो जोङो ओ गाहाइ आदार होनना -नानै बुंनो हायो नालाय माइरं जेन'ब माइरंखौहाय जोङो संनानैहाय जोङो बेखौनो ओंखाम जानाय जायो माने जोंनि माने जा -नाय आदारानो माने गाहायानो जोङो ओंखामखौनो होननानै बुंनो हायो बेनि थाखायनो जोंनो गोनांथि जानाया माब- बायानो जादों जाहैबाय आबादानो जादों जाहैबाय माइ आबाद ना? आरो बि अनगायैहाय जोंङो मैगं थाइगंखौहाय जेरैहाय आलुफोरखौ ओ गायनायखौ नुनो मोनो गोबांङानो माने ओ मैगं थाइगंखौ ओ बाजारफोरावबो बायनानै मोननाय जा जायो नाथाय ओ जोङो माने बिदिनो जुदि मो जां देहानि थाखायहायो मोजांनि थाखाय जोङो
ओ मा होनो न'आवनो गायनानै जानाय बा रां खामायनो थाखाय जुदि रांनि गोनांथि जायो माने बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंङो ओ गोबां गोबां आबादफोरखौ गायनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो ना मोनसेल' आबाद बिना औ बिदिनो माने बिदिनो जोंङो बेसर आबादखौ गायनाय खौ नुनो मोनो बिदिनो
बेसरनि अनगायै सबाइ ओमफ्राय दालि बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बो -थोर लायै बोथोर माने दाथ' दैज्लां बोथोरनि सम दाथ' जोंहा माइ गायनायखौनो नुनो मोनो बांसिनानो माइ गायनायावथ' जोंना जोंहाय दायो बिदिनो सोलिगासिनो जेरैहाय ओ जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गायनानै सोलिबोदों आरो दा सोलिनाय नि आरो ओ गो दोनि गायनाय माने एसे माने आलादा रोखोमैहाय जाबोनो हमदों आरोना माने ओ जोंनि जायगाफोराव दायो ओ बिगियानारि आदबफोरा फैबाय नालाय ओ सिगांनि समावथ' जोंनियाव हाय हालेवनानैनो गायनायखौ नुनो मोनोमोन ओमफ्राय दायो बि बिदिनो बिगियाननि बिदि ओ बेसादफोर दिहुननायनि गेजेरजों गेजेरजों मेसिन फोरजों गायो जोंङो माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो हालेवनाय बिदि खौ नुनो मोनो दाथ' गायनायाबो फैबाय माने ओरैनोथ' जोंङो गोदोनिफ्रायनो ओ गायबोदों जाहैबाय मा होनो हालेवनानै आरोना मोसौजों हालेवनानै गायनाय जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोदों नाथाय दा दायो बिदिनो बिगियानारि आदब सफैनायजों लोगोसे माने समफोरखौ जेन' जोंङो ओरैनो आद्रि थांङा आरोना थोयै बायदि समफोरखौहाय जेन' माने जाया माने थाब थाबैहाय जोंङो फोजोबनो थाखाय आ रो जोबोर मा होनो इजियैहाय जोंङो माइखौ गायनो थाखाय थाखाय माने खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बेबायदि बिगियानारि आदबखौहाय माने खायदाफोरखौहाय माने आ-आजावनानै लायो आरो बिदिनो जोंङो टेक्टरफोरखौ बाहायनानै गायनाय नुसै आरो दायो माने सोलायबोनाय नुसै आरो हालेवनायावल' थेक क्टर बाहायनाय बेखौ नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो ओ मा होनो गायनायावबो जोंङो बेबायद बिदिनो मेचिन बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना मेचिनावहाय दोननानै होगोन माइ खोथिआखौ बेनिफ्राय जोंङो गायो बेखौहाय जोंङो मेसिनाव दोन्नानै गोन बे मेसिनानो आरामैहाय माबाखौ मायखौहाय बेखौ खोथिया खौहाय रानलांगोन आरो ना एसे एसेयैहाय बिदिखौ जोंङो नुनो मोनबोबाय आरोना ओरैनोथ' जोङो गायनांगौ मानसि लायोबाथ' बिराद गोबां जायो नालाय माने मानसि लागोन आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि माने फैसा खरसा जायो बेफोरखौ माने आरो माब्लाबा माब्लाबा दायोथ' मानसि सिफोरखौ बिदि खामानि मावग्राखौ मोननोनो थांला नालाय बेखायनो माने ओ मेसिनफोरजोंबा माने एसेग्राब मानसिखौ नागिरनांगौनिबो गोनांथि गैया आरोना थाब थाबैनो खामानिफ्रा जोबनानै थाङो बेखायनो जोङो बेफोर बिगियानारि आदब खौहाय आजावनानै लायो आरोना ओमफ्रायहायो बिनि अनगायैबो बिदिनो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावो जेरै फाथोफोरखौ फोनानै जोङो हानानै बिदिनो बेफोरखौ दुरुं बानायो आरो गोबां रोखोम रोखोमनि जेनेबा गायनायनि अनगायैबो ओ बिदिनो फोनाय मानाय बिदि दङ आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंहाय दायो मा माबायदि मेने सिगांनि बदिनो सोलिनानै दङ ना ए एसे एनै सोलायनायखौ नुखो नोंथां बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांखौ एसे फोरमायना होनो खावलायबाय आरो
औ नंगौ थिग जोंनि ओनसोलावबो दा गोदोहाय माबोरै मावना जायोमोन होननानै बुंब्लाथ' जोङो बयबो थायो गोदो जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै एसे आबाद मावबोनानै बा गोबां खायसेया गोबां मावदोंमोन गोदोनि समावब्लाबो
औ
जोंनि जुग बा जेबो गोनोखो मुगानि जेबो बाहायनाय जायामोन आरो माइ आबादानो जा बा बेसर आबाद सिबिं आबाद मैगं थाइगंनि आबादानो जा जेरै आलु लेस्रा भिन्दि थिक बेफोरखौ जोङो न'आवनो हालेवनानै मोसौजों बेनि आरो मोसौनि खिनाय हासारखौनो होनानै जोङो बेजोंनो आबादखौ दैखांनानै जायोमोन आरो नोंथां
औ
बेफोरबायदिनो जेबो मुलै बा भिटामिन जेबो होनाय जायामोन बेनि थाखायनो जों देहायावबो जेबो बेमार आजार जायामोन बो दानि मुगायावथ' गोबां बेफोरो मुलै बायदिसिना हासार बेफोरबायदिखौ होनानै आबाद मावो बांसिनो बेफोरखौनो जानानै जोंनि देहाया दा गोबां बायदिसिना बेमार आजार जानो हमदोंसै
औ नंगौ
सुबुं माहारिया बेबायदि आबाद मावनानैबो जिउ खुंनो हायो
उम
जोङो बायदिसिना दाउ अमा जेरै बयलार ना आरि बेफोराव ना फिसिनानै गोबां जोङो रां खामायनो नै नखर खुंलांनो हायो नङा होनबा बिदिनो नानि बेलायावबो जोङो हाखराव नानि दानियाथ' गोबां बायनाय आदारफोरखौनो मोननोसै नङा होमबा बेखौनो लाबोनानै जोङो हाख'राव होयो नानो। आरोबा बै ब्रयलार फिसिनाय दाना जा बै बयलारा जानानै खिनाय दाना बेखौबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो नानि फुख्रिफोराव। औ बेखौ होयोबालायनो नाया थाबनो देरो। थिग बेफोरबायदि बेफार फालां गि बा बिजनेस मावनानै जोङो न'खरखौ खुंलांनो हायो।
उम औ।
नंगौ। थिग बेबादिनो दाउ, अमाबो फिसिनानै न'आवनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरा सि दानानैबो गोबां रां आरजिनो हायो बा न'खर खुंलांनो हायो नङा होनब्ला? सि दानाय होनना बुङोब्ला गोदोथ' जोङो साल खुन्थायावनो दानानै माने गानोमोन आरो एसे एनै ओरैनो फाननाय जायोमोन नङा होमबा?
ओम नंगौ।
ओइ दानि मुगायावथ' जोंहा मेसिनारि सालखौबो जोङो मेसिनजोंनो दानायखौ नुनो मोनो। खम समनि गेजेरावनो जों गोबां जि दिहुननानै फाननो लांनाय बा बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोनो। नङा होमबा? औ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव सि दानाया दासान्दि माबायदि सोलिगा सिनो दङ' नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ नोंथां जोंनाथिंदियाव जि दानाया दासिमबो माने न'खर न'खर सोलि गासिनो दङ आरोना। नाथाय सिगां जेरैबायदि दायोमोन माने मोनफ्रोमबो नख'र आवनो सिगांहायथ' गासैयावबो खमै नुनो मोनो आरोना जेन'बा ओ सिगांहायथ' न'खरफ्रोमबो गोबां दाग्रा दंमोन। नाथाय दायो समनि आंखालफोरनि थाखायबो आरो गुबुन गुबुन खामानि मावनायनि थाखाय माने बेफोरखौहाय दानाय जानाय नंला आरोना। ओमफ्राय आरो दाथ' मेसिननिबो मेसिनबो ओंखारबाय नालाय बेनिफायनो मेसिननि जि दख'नाफोरखौथ' जों ङो बायबानो मो मोनो नालाय, जेसेबां नांगौ नोंथांनो जेन'बा ओ आंनो गाबोननो नांगौ होनबा गाबोननो मोनगोन। जुदि नोंथाङा दायोबाथ' साननै सानथाम नांगोन नालाय। बेखायनो माने थाब थाबै जेखौ थाबैनो मोनगोन माने ओ खस्थ' जाया आरो खम समनि गेजेरावनो मोन गोन माने बेफोरखौसो माने नायना नैहाय माने बायनायखौ नुनो मोनसै आरो बेफोरजों समजोंहाय माने ओ दानि दिनावहाय माने समानो थोआ थोआ जासै नालाय बेखायनो आरोना मा होनो एसे खम दानायखौ नुसै। फ्रायानो बांसिनानो मेसिननिफ्राय होयो ओ बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ। थिग बेबायदिनो जोंहा समनि आं आंखाल जानायनि थाखाय जोङो जेसे हागौ ओरै एसेनो जोङो थाबनो मोननाय बा थाबनो जानाय बेखौ नागिरो आरोना नों
औ नंगौ औ नंगौ।
जे खारफानो सोलोंनानै जोङो बेफोरखौ ओ मावनाय जायो आरो ना।
औ।
बिदिब्ला नों जोंना समाबो जाबाय।
औ।
बिदिब्ला जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा?
औ नोंथां दे गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।